हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों दे।
औ औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ नोंथाङा फ्रि दङना नोंथां
औ दङ दे।
बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ जौ आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जौ खौ माबोरै बानायनाय जायो जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ औ नोंथां। ओ नोंथां आंनि माथाखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां फोरमायलाय।
औ ओ दा जौखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो जौ सावनो थाखाय एबा जौखौ बानायनो थाखाय जोंनो बाय यदिसिना मुवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां! दा जोंना जौ खौ सावनानै गिबियावनो जोंना जौखौ बानायनो थाखाय एबा जोङो जखायखौ एबा जखाय माइरंजों जुमाय सावनो संनो थाखाय ओ जोंनो गिबियावनो बायदिसिना मुवा नांग्रोगोन जेरैहाय जोङो आफायाव होनो थाखाय एम' एम'खौनो जोङो बानायनानै लाग्रोनांगोन दा एम'खौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो एम' बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो नांगौ मानिखि नाखौमाय मंखौ न'नि माइरंनो जा एबा जोङो बायदिसिना बा दखान बा हाथाय बाजाराव बायना लाबोनाय माइरंखौ जों गिबि यावनो दसे सम सोमनानै लाखिनांगौ गुरै जाजासिम। बिनि उनाव जोङो थिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिनाहाय मोननैसो आगजुखौ बाहायो जेरैहाय ओ खान्थाल बिलाइ ओ थिंखा बिलाइ लोगोसे आरो दाउस्रि आइथिं ओ बिदि मोखोना बिलाइनि समाव बिलाइ जों होयो नङाब्ला मोखोनाया जो जब्ला बिबार बारो अब्ला जोङो। बिबार जोंबो एमाव खौदेयो आरो देनो थाखाय जों बेफोरबायदि गासैखौबो नांगौमानिखिनाखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लाना फैनाय। जोंङो दिंखि एबा उवालाव देयो। बिलाइ जों गलायनै जोनानै ल बेखौ दखांनायनि उनाव जो ओ। गुवार गुवारै मोनसे थौ एबा बायदिसिना जेरैहाय जोंना ओ मायरं जावनाय दाला दं। ओ दै एसे सारस्रिना होयो एबा नानानै जों बेखौ लारु महर होयो गथा महर होयो। गथा महर होखांनायनि उनाव जों बे खौ फाथो बस्थाजों एबा जि फोरजों। ओ साननै एबा सानथामनि थाखाय जोङो खोबनानै लाखिनांगौ खोबनानै लाखिनायनि जाहोन। नो जाहैबाय जाहाथे एम'आ गोरा जायो आरो मोजां जायो बेनि थाखाय। खोबनानै दोनो जेब्ला जोङो सानथाम खोबना दोनो सानथाम एबा सानै खोबना दोनखा थांनायनि उनाव जों बे हिफोरखौ बोखारनानै बेखौ सानदुंआव सानथाम एबा सानब्रै बिदि। आरो बिदि लारु बायदि जोङो एम' बानायनाया जाहाथे गोरा जायो। बिनि थाखायनो जोङो सान्दुुंआव लाम सुनानै लानाय जायो आरो सानदुंआव बिदि लामस्रखांनानै जेब्ला गोरा जायो अब्ला जों बेखौ जोमाय संनो थाखाय बाहायो। जुयखौ दा माबादि सोङो होनोब जोंओ गोदोनिफ्रायनो जोंना बे हुदाया। हुदाया एबा जोंनि गेजेराव बिदि सावनायखौ एबा बिदि ओ बानायनाय हुदाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दासिमबो सोलिगासिनो आ बिदि।
जुमाय संनो थाखाय जोंना न'नि माइरंजों नङाब्ला जों हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय एंखुर ओ जेरैहाय ओ बेखौ होनो जखाय माइरं जखायनि माइरंखौ जोङो। बायनानै लाबोयो। बेखौ बायनानै लाबोनानै जोङो न' जानाय ओंखामखौ जेरैहाय सङो बिदिनो जोङो। ओंखाम बायदि गिबियावनो संनानै लाग्रोयो मोनसे गिदिर खान्था एबा थौ बायदिसिनायाव बेखौ संखांनायनि उनाव जोङो मोनसे प्लास्टिक एबा बायदिसिना थालिर बिलाइ। एबा थास' बिलाइयाव जोङो बेखौ बर'नानै लायो। आरो बर'नानै बेखौ गुसु जानो थाखाय थाखाय जोङो खारौ जों एरनानै होयो आरो बिदि खारो जों एरना होनायनि उनाव जों जा एम'नि लारु बानायनानै दोनदोंमोन बे सेफ्रुनानै गुन्दै खालामना लानानै बेवहाय सोरगिदिं सारनानै होयो आरो बेयाव सोरगिदिं सारनायनि उनाव जों आखाय जों मोजां दैखौसे सारस्रि गनानै होयो अब्लासो जखाया मोजां जागोन नालाय बिनि थाखायनो बिदि साबस्रिना होनानै। जोङो प्लास्टिकाव दोनोब्ला प्लास्टिकखौ खाथुमनानै जोङो खान्था एबा बायदिसिना द्राम बायदिसिना थौ बिदियाव जोङो सोनानै सानथाम एबा सानब्रैनि थाखाय दोनो आरो गोलोम बोथोराव बांसिन थप जानायखौ नुनो मोनो होननानै आं जोंनि ओनसोलाव नु नुनो मोनो एबा बेखौ मिथियो नाथाय गोजां बोथोराव एसे सम लायो आरो जमाय रिसि जानायाव ओ बिदि बुंनाय बिदि जोमाय सावनायाव गोखै जेरै हा य बायदिसिना थाइजौ एबा बायदिसिना गोखै मुवाफोरखौ बिदि ज सखाय खावनाय खाथियाव एबा जखायनि खाथियाव लांनो मोना जखाया हामा जायो होननानै मोनसे मिथिनाय दोङ आरो नोंथां जोंनि नियम खान्थि बायदिब्ला उम बिदि ओ सावखांनायनि उनाव ओ बिदि बानायखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ जुमाय रोसि जुमाय रोसि महरै बाहायो जेखौ जोंङो बायदिसिना जेरैहाय मागो दमासि एबा बैसागो फोरबोआव रंजानो थाखा समाव गासैनोबो बेखौनो ओ जोङो लोंनाय हिसाबै जोंनि जोंनि मोनसे दिस हिसाबै बेखौ बाहायो एबा बा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो। एबा खामानियाव ओ आबै आबौमोना खामानियाव मेंनाय समाव एबा बायदिसिना ओ बिदिनो लोगोफोरजों लोगो नांनानै दसे सम बिदि जिरायलायनानै बिदि इसे लोंनाय हुदाया गोदोनिफ्राय दङ आरो बिनि अनगायै बो जोंना माइब्रा बिदै मागो दमासियाव माइब्रा बिदै संनाया हुदाया दङ। माबोरै बिदै संनायाबो बिदिनो बिदिनो सङो। ओ बिनि उनाव जोंङो बिदि जखायखौ जोंङो मोजां जायोब्ला बेवहाय दै होनानै दै खौ ओ इसे होनानै दैखौ नांगौमानिखिनाखौ होनानै जोंखौ जोंङो बेखौ सानब्रै बा सानबानि उनाव बेखौ सेरेब महरै खावनो थाखाय जोंङो लाहार फाहार खालामो आरो सेरेब खावनाय समाव जोंङो मोनथाम थाला बानायो। जेरैहाय गोजौहाय जोङो दै होयो बिनि गेजेरावहाय ओ सेरेबा गलांनायनि थाखा खाय पाइप बायदिसिना दाला बायदिसिना बिदि ओ भाबखौ गोथिनो थाखायबो जों बेवहाय हा बायदि लिर हा बायदिसिनाखौ लिरथेनानै होयो जाहाथे बिनि भाबा जेरावबो गोसारा लासि लाबासिनो पाइपजों ओंखारलांनानै सेरेबा गयो आरो।
सिंङाव जेब्ला जोंङो अर सुना होनानै ओ जेब्ला जखाया गोदौवो अब्ला बिनि भाब बा गोजौसिम थांनानै दैया दुंखांनानै गेजेरावहाय बिनि जा भाब खफ' बे खफ'आनो जोंना ओ बर'बो थांनो हाया नालाय बिनि थाखाय बिनि भाबानो दै जानानै जोंना सेरेब महरै सिनायथियो आरो बे सेरेपखौ जोंङो बांसिनानो ओ नांगौ गोनांथि जा नाय जेरैहाय फालांगि खालामनाय बायदिसि नायावबो एबा लोंनायावबो जोंङो बाहायो जोंङो मालाबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो था खायबो बिनि राहा लानो गोनां जायो आरो नाथाय बेखौ बांद्राय बाहायनाया एबा लों नाया मोजां नंङा बेखौ आं सानो एबा फोरमायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसो सोलाव सेरेब एबा जुमाय रोखौ सावनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबोरै ओ एमावखौ बानायो एबा जखायखौ माबायदि संङो एबा मा मा समाव माबोरै बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसो सोलावबो नोंथांङा जेरै फोरमायदों ओ एमाव बानायनाय आरो जुमाय बा नायनाय जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदि रोखोमैनो बानायनाय जायो आरो। जोंङो जुमाय खौ बानायनोब्ला गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो जोंङो एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरं नांग्रोगौ जायो आरो जोंङो बेखौ ओ न'नि माइरंखौबो बाहायो। आरो बे हाथाय बाजाराव मो नाय सालानि माइरंखौबो लानानै फैयो आरो। ओ बेखौ जोंङो लाना फैखांनायनि उनाव ओ दसे सम सोमनानै दोनो। बेनि उनाव सोमखांनानै जोंङो ओ बोखांनानै दसे दै फोराननो थाखाय दोननाय जायो बेनि उनाव जोंङो एमाव बानायनो थाखाय बेवहाय ओ आनारसनि बिलाइ आरो खान्थालनि बिलाइ आरो मोखोना मोखोना बिलाइ आरो बै ओ दाउस्रि आथिं होननाय आरो थेमा बिलाइ होननाय बेखौ होनाय जायो। आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदियै ओ बेनि उनाव जोङो माइरंजों बेजों जा बुथुमना लानाय बेखौ जोङो जमायै देनाय जायो आरो बेनि उनाव देखांनानै जोङो बेखौ ओ दाला बा थोवफोराव दोहन्ना लानानै बेवहाय दै गलायनानै जोङो ओ लारु बायदि गथा गथा खालामनानै ओ बेवहाय बेनि सायाव हिफोर खोबना दोननानै साननैसो ओ फोरनानै दोननाय जायो आरो ओ बेवहाय जोङो बे ओ गोदोनि दाना लाखांनाय सिगां दाना लाखांनाय एमावफोरखौबो गलायनानै होनाय जायो आरो साफोरावबो सारनानै होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जेब्ला एमावा जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ बथलफोराव सोनानै दोनो आरो। बेनि उनाव जोङो जुमाय बानायनायावबो जोङो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो आरो बेखौ जोङो सालानि माइरं बा न'नि माइरंखौबो बाहायो। आरो जेरै जोङो जुमायखौ गोदोयै बानायनो थाखाय जोङो बै माइब्रानि जुमायफोरखौबो बानायो आरो माइब मायब्रानि माइरंखौ जोङो गिबियावनो ओ संनानै सुखांनानै संनो संनायनि उनाव जोङो एमावखौ एसे खम होया आरो बे माइब्रानि जुमाय बानायनायाव। ओ होखांनानै बेखौ जोङो ओ खान्था खान्थाफोराव खोबनानै दोनो आरो बेखौ जोङो से दानफोराहालागै दोनजाय यो आरो माइब्रानि जुमायखौ आरो जोङो बेनि उनाव जोङो से बेजोंनो जोङो सेरेबबो बारायनो हायो सेरेबखौ बानायनो थाखाय जोंनो ओ मोनथाम थाला बानायनाय जायो आरो ओ सिङाव अ' बे जाय माइरं बेयो थायो आरो गेजेराव मोनसे खान्था बेवहाय पाइप थायो आरो ओ जा बेनि खफ'वआ गनानै सेरेबा बेखि ओंखारलांनाय बायदि बेनि उनाव बेनि साथाराव ओ दै होनाय जायो आरो खान्था मोनसेयाव ओ जोङो बेखौ फालांगियावबो बाहायो आरो गावनि राङारि ओ आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो बाहायो आरो खायसाया लोंनायफोरावबो बाहायो आरो आरो जोङो गोदो खोनामोन मोनदोंमोन दे आबै आबौमोना दैज्लां बोथोरफोराव ओ आबाद फोथाराव मेंनायखौ खारहोनो थाखायबो ओ बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो खोनादों आ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनथों